औ खोनाबायना औ औ
अ' नोंथांना माथोआ लासिथार फैदों नोंहा नोंथाना एसे ओ माथोआ खम फैदों औ औ खोनाबाय दे एबार बा नोंथां जोङो हाग्रानि ओ मैगं जोंथ' माने गोबां हाग्रानि मैगंफोर नायागिर ना जायो नालाय बै ओ हाग्रानि मैगंफोरनि सायावनो एसे
औ जायो जायो नोंथाङानो जागायदो होम्बालाय
औ दे होनबा
औ ओ जोंङोथ' ओ औ बर औ बांसिन हाग्रा बंग्राफोराव औ ओ नागिरनानै मोननाय औ औ
जानो थाखाय मोजां मोनो बेफोर मैगंफोरा जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ दिंखि या जेरै खिफि बेन्दों जौस्रेम उसुमै लाफा सायख' बेनि उनाव जोङो आरो लोगोसे सिब्रुखौ जोङो मोननो हायो ओ थास'
औ औ
बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माने मैगंफोरखौ नायागिरनानै जायो थिग बिदिनो जोङो ओ सि ब्र होनोब्ला जोङो सिब्रनि बिनि दंफां बिजौ गोरलै बिथ'राय गोरलैखौ जोङो जायो बेनि अनगायैबो जोङो बिनि बिबार फोरखौबो जोङो जायो जोङो माबायदि जायो होनब्ला बै ओ सिब्र बिलइ ओ बिज'खौ जोङो ओ माखासे समाव बेखौ बिनि गोरलैखौ लाबोनानै जोङो ओ बेदरफोरजों संजानो हायो जोबोद गोथाव जायो ओ बेनि उनाव जोङो बिबारखौ आरो ओ गाव बेदरफोरजों एवनानै जानोबो हायो एबा जोङो अनला ओंख्रिफोराव होनानै जायोब्लाबो जोबोद गोथाव जायो आरो बेखौ जोङो ओ गोथाङै जानायनि
औ औ फोराननानै औ जोङो बेखौ उनावहाय अन ओंथिफोर औ औ
जोबोद गोथाव रिमोनला रिमोनलानो जोबोद गोथाव बेबायदि जायो ओमफ्राय आरो लाफा सायख' जोङो बे लाफा सायख'खौबो जोङो माने
औ
बुंनो थाङोब्ला गोरलैयै मोना जोङो बेखौ हाग्रायाव एबा जोङो ओ हाजो ओ ओनसोलफोराव जोङो नायगिरहैनांगौ जायो आ बेबायदिनो जोङो बै आ मैगंखौ नायगिरना
नायगिरना लाबोनानै
ओ बिनि थावनाया एसे गोखा गोखै गोखै जायो। ओमफ्राय जोङो बेखौ
औ।
माखासे समाव जोङो नाजों ओ लदबनानै जायो बा माखासे समाव जोङो बेदरफोरजों बा अमा बे दाउ बेदरफोरजोंबो जोङो बे लाफा सायख'खौ जानो हायो। ओ जोबोद गोथाव जायो। ओ बुंनो थाङोब्ला बैफोर माखासे हाग्रानि मैगंफोरा ओ मुलियारि गुन दं होनना बुंनांगोन आरो बेखौ। औ नोंथां। ओमफ्राय अ नोंथाङाबो एसे बे मैगंफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ।
बिदिनो जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाथ' जों माने हाग्रायाव जे जे मैगंखौ मोनो ओ जेरै नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांबायना जेरै दिंखियाफोर, ओ थास' बिदिनो अल'दर, खिफि बेन्दों ओ ओरै जोंनिजों आरो मोनसे बुंबावो नोंथां दाउ फेन्दा होननाय। जेरै बिदिनो औ ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो सिब्रु, मान्दे ओ अ बेफोरबायदिनो जेरै आजिनाय होननाय मोनसे दंबावो नोंथां। नोंथाङा मोनथियोना ना मिथिया बेखौ? औ बेफोर माने हाग्रानि औ औ औ। औ औ जिखुनु जाया औ बिबार बिबार बारो आरोखि माने बांसिन औ औ औ। दा बेफोरखौ मोन-मोननाय हाग्रायाव मोननाय जायो आरोखि। जेरै गोरलैसिन मोननाय मोननाय हाग्रानि मैगं होनना बुङोबा जों जेरै दिंखियाफोर बिनिफ्राय ओ थास' आरोखि। माने बे मोननैखौनो जों माने गोरलैसिनै मोननाय जायो आरोखि नोंथां। बिनिफ्राय जों माने ओ था ओ दोंखिया जाहैबाय मान जों न'नि लांगोनायाव बा गामिनि लांगोनाफ्रावनो जों मोननाय मोनसे हा हाग्रानि मैगं बेबो। बेखौ जों बांसिनै माने एवनानै जायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां। ओ खायसे खायसे बेखौ थमेथ' बा फान्थाव एम्बु होननाय जायो आरोना बर'नि बै फिसा फिसाखौहाय औ बेफोरजों जानाय नुनो मोनो आरो खायसेखौ माने दावउदैफोरजों एवनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि। बेनिफ्राय थास' ओ थास'आबो बिदिनो गोरलैयैनो मोननाय मोनसे हाग्रानि मैगं। ओ जायखौ जों माने बिनि थास' बिबार, थास' बिसं आरो थास' आथिं जों बेफोरखौबो माने जाजोबनो हायो आरोखि नोंथां। औ बिदिनो माने थास' बिसंफोरखौ जों बांसिन खायसे खायसे ना गोरानफोरजों जों बा ना फिसाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खायसे माने ओ बिदिनो बेफोरखौ एसे नाफामबो होदेरलाय नानै माने जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। लोगोसे थास'नि बिबार ओ बे थास' बिबारखौ माने बांसिनानो माने अमाजों जानायखौ जों माने जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। लोगोसे बिनिनो थास' आथिंखौ लादो ओ थास' आथिंखौबो माने ओ बांसिनानो ना गोरानफोरजों बा बायदिसिना मोनसे माबाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे बिनि ओ मोनसे खौ ला जों बुंबावनो हायो बिदिनो अलदद अलददखौथ' मोनसे माने जोंनि माने इम्परटेन्ट आरोखि बे मोनसे जोंनि मैगं बायदि होनजायो नोंथां। जोंनि बर'फोरनि बा जोंनि ट्राइबेलफोरनि बेखौ जों बांसिन हाग्रा बा हाजोफ्राव जों मोननाय जायो जेब्ला बैसाग दान सफैयो अब्ला जों बेखौ मोननायनि स्टार जागायजेदों आरोखि बे मैगंखौ जायखौ जों बांसिनै माने अमाजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि अमानि अनगाजों गुबुनजों जानायखौ खम नुनो मोनो आरोखि नोंथां जेरै अमा रानफुलाफोरजों जाय जों माने बिराद गोथाव मोनजायो आरोखि।
बिदिनो जेरै जों मान्दे आरो मान्देखौ हमनो मान्देया जाहैबाय मोनसे बबेबा हाखर खरबारि अबावबा जाम्फैयाव माने मानलाग्रा मोनसे हाग्रानि मैगं होननानै जों बुंजायो नोंथां। बेफोरखौ जों बांसिनैनो माने बिब बिब्दिनो मा होनो बेखौ बिदिनो एवनानै जानाय बा आलुफोरजों जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोखि नाथाय दानि जुगाआव बांनि बांसिन मा उन्दैफोरखौनो माने नुनाय जाला आरोखि नोंथां जाय माने बांसिन बे एग्रिक बोसोराव बानायनाय मान्डे जायनि खाालारा एसे फुस्लांस्लां जायो नाथाय ओरैनो मानलाग्रा मान्देनि खालारा एसे आलादा जायो माने बै एग्रिकाल्सारआव बानायनाय मान्देखौसो नों बाजारफ्राव बांसिन नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां बै जाय माने लेट स्रेल माने रज'नाय बे मान्देखौ जों नुनाय जाला जे ओ बेफोरनि बेनि अनगायैबो जों जेरै सिब्रु सिब्रुआथ' मोनसे बेबो हाग्रानि मैगं जों बेफोरखौ माने न बारिफ्रावनो जों गायनानै लानाय जायो नोंथां हाग्रानि मैगंबो जेबा मानि नआव मोननाय ओरैनो गायना लानाय मैगंबो जों बुंजायो जायखौ जों माने एसे मेडिसिन हिसाबैबो जों माने बेखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो बिथाङा जेरै एसे सिगांआव लानाय खिफैबदों औ बेथ मोनसे मेडिसि सिन बादि जों बाहायनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोखायो बेखौ जों माने आमाय मोननाय समावबो माने बेखौ माला बादिबा आथिंफ्रा आखाइफ्रा माने गानहोनाय गोदोनि स जों बेखौ नुनो नुदोंमोन आरोखि नोंथां औ लोगोसे बेफोर खौ माने एवनानै जानायखौबो जों नुदों आरोखि
बेफोरबादिनो जों हाग्रानि मैगंफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो बा दासिमबो जाबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मो जादों माखासेखौ मिदिसिन हिसाबै जास्ट माखासेखौ जास्ट ओंख्रि हिसाबै जों जानाय खौ नुनो मोननाय जादों औ नोंथांमोना मानि बेफोरबायदि मेगंफोरखौ मा मा रोखोमै जायोबा माजों माजों जानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां?
औ ओ बेबायदिनो जोङो ओ बे खिफि बेन्दों बेखौ जोङो ओ बांसिनै नाफोरजों ओ बा ओ बेदरजों जोङो बेनि बिलाइखौ लाबो बा बिजौखौ देग्लिनानै जोङो ओ समाव बिदै बानायनानै जानाय एबा लोंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि खालामनानै जायो। ओमफ्राय ओ जोङो आरो बेनि उनाव बेफोरो मानदेफोरखौथ' जोङो बांसिन ओ एवनानै जायो ओ मालाबा समाव जोङो दाउदैजोंबो एवनानै जायो बेबायदिनो आरो बुङो थासखौ बुङोब्ला जोङो थास' बिथरिखौ जोङो ओ बां बेबायदिनो ना फोरजों जोङो मोजाङै एवनानै बेखौ जायो ओ बेदर ओ बेदरफोरखौबो जोङो बेदर बा दाउ दउ बेदर बा अमा बेदर बेफोर बायदि जों जानाय नुनो मोनो आरो थास'नि बेदरखौबो। औ बेबायदिनो आरो हाग्रानि ओंख्रि होनबावोब्ला जोङो दिंखिया ओ दिंखियाखौबो जोङो ओ बेबायदिनो दाउदैजों एवनानै जायो। मालाबा समाव गाव गोजाबो जोङो एवनानै जायो। माने बेफोर मैगंखौ बांसिनानो जोङो एवनानै जायो होननांगोन आरो।
औ।
अ नोंथाङा जे द-दहाय बुंदोंमोन अलद होननानै बे अलदरावथ' ओ बेदर थायो ओमफ्राय बेदर आरो बेदरखौबो बिलाइखौ बो मोननैखौबो जायो ना ओ जों मोनसेखौल' जायो। आरो बेखौ माबो रोखोमै बानायनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओइनि ओनसोलाव मानि अलददनि बेदरखौ बारा जानायखौ नुनो मोना आरोखि नोंथां। औ बांसिन बे अलददनि बे बिफां जाय मोनो बिफां औ बे-बेखौ माने बेखौल' जोंनि ओनसोलाव माने बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ बिदिनो माने बेखौ बादिनो जास्ट माने थास'फोर बादि हानानै ओरैनो फिसा फिसा हानानै माने बेफोरखौनो माने अमाफोर जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो। खिन्थु बेदरखौ ओ जानायखौ बारा नुनो मोननाय जाया आरोखि नोंथां। औ औ। बिदिनो लोगोसे बिनि अनगायैबो मानि ओ खेरादाफिनि होननायखौ नोंथाङा मोनथिगौ ना? औ औ बेफोरखौ जेरै हाग्रायाव मोननो थाङो बेफोरबो मोनसे माने गावहानो मोनसे गुन गोनां मोन एबा मोदोमफ्रु मोदोमनाय मोनसे गुन गोनां मोनसे मैगं। जायखौ मानि दानि समाव जों नुनो मोननाय जाला आरोखि। बिराद खमायलांबाय माने खमसै आरोखि बेखौ नुनो मोननाय जाला। बाजारफ्राव माने मोनफा मोननै सोरबा दखानदारि रिफ्रा फाननायखौ मोनस'नबासो मोनस'नबाय नों ओरैनोथ' मोनलाबायनायखौ जों नुनो मोननाय जाला आरोखि नोंथां। औ। होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायना नोंथां। औ। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ।